दा जोंनि आ टपिक आ बेखुन रायज्लायनोसै आ जिथबा नोंथाङा, आंखौ मा सों
आङो? दा जोङो जेनेबा दाथ जोंना आबाद मावनायनि सम नङा होनबा? जों बे आबाद फोथारखौ लानानै एसे सावरायनोसै।
औ जायो।
बेनि सायाव
औ जायो।
दा जोंथ गासिबो जेनेबा
हेलौ नोंथां मा जाखो?
फोथारखौ अ खोनायाखै?
औ खोनायाखैमोन आं दासो खोनाबायदे बुंफिनलाय।
आं बुंदों मा जेनेबा आबादानो जोंनि थाखाय जेनेबा थांना थानायनि
औ बेथ एकदम जोंनि थाखाय माने मोनसे गुबै राहा रालामा, नङा होमबा?
जों दानि न बे आथिखाल मुगायाव आबादखौ माबायदि मावनानै जों जेनेबा मोजांनि सायाव मोजांसिन खालामनो हायो?
नोंथाङा बेनि सायाव मा बुंनो सानो?
औ माने जेथबा जोंदि दा आबाद बेयो जाबाय जोंहा बोथोर बाय बोथोर जायो, नङा होमबा?
औ औ।
आरो बोथोर सिस्टेमै मावो दा गोजां बोथोराव खायफा गोथां मैगं थाइगं गायो, बेबो मोनसे आबाद। आरो दा दैज्लां बोथोराव जोंहा जानाय आदार जेरै ओंखाम बेबो मोनसे आबाद। आरो गरम बोथोरावनो आरो गोरोम बोथोराव गायनाय बाहायनाय मावनाय दांनाय आबाद मोनसे थागौ गोबां बायदि बायदि आरो बे गोजां बोथोराव गोबां दंबयो गोजां बोथोरनि समाव जेरै गु
उम
बायनाय आबाद नङा होनबा
बोथोर लाना बोथोराआरो आबादा
बोथोर लाना बोथोर जायो
उंम दा दा जेरै
दा जेरै माइ आबाद बायदि बायदि आरो खायफा खायनै औ राङालावबो बिदि सानलुनानै दैज्लां बोथोरबाबो राङालावखौबो सां गायनानै माने आबाद मावनाय जायो खायफाया आरो बिदिनो लेस्रा बायदि बायदि मावनाय जायो आरो गोजां बोथोरनि समाव बिलाथि, आलु, फुल कबि, बान्दा कबि गोथां मैगं थाइगं
उम
ओ मिथिंगाजों सोरजिजानाय आ
ओ बारमासआनो जाखायो खोमाना गोबां मिथिंगायारि सोरजिनाय बेफोरखौ मानसिया सो सोरजिया नाथाय बे मिथिंगायारि गांवनो सोरजि लांङो
लिफिखा खलम बिजौ बिदिनो हाग्रानि मैगं थाइगं आरो जायखिजाया बिदिनो गोबां दङ नोंथाङा माबे मैगंखौ जानानै बांसिन मोजां मोनो नोंथां गोथां मैगं थाइगंफोरनि गेजेराव माबे माबा मोनसेखौ सायखदो
गोथां मैगं थाइगंनि गेजेराव ना
ओम
मैगंआथ गोबां दं जेनेबा गोथां मैगं होननो थाङोबा गासिखौबो मोजां मोनफ्राम जोबोफ्राय थेवबो मोनसे सापसिन मोनाय थायो आरोना मानस
साबसिन मोननाय थायो औ
आंथ एक्सुलि जेनेबा आं माबाखौ मोजां मोननो ओ दा भिन्दिफोरखौ
औ भिनदिया दा बोथोराव ओंखारोमोन ना नोंथां
जेनेबा लेस्रा, फिन्दि दा ओंखा
अ लेस्रा लेस्रा आं आंबो जोबोद मोजां मोनो बेखौनो लेस्राखौनो
गोथां गोबां दं मोजां मोजां। उम।
खोनादों ना?
खोनायाखै नोंथां बुं।
औ दा खोनाफिनबायना नोंथां।
औ खोनादों सों मा बुंदों।
फोराव दा बोथोरा माबायदि सोलिगासिनो दङ।
जोंनि ओनसोलावथ दा बोथोरा जेनेबा दैज्लां बोथोर नालाय दसेबा अखा दसेबा बार दसेबा सान्दुं बेफोरबायदि सोलिगासिनो दोङो आरो।
आटचा। बे गरमा बांसिन ना बारा बांसिन।
बोथोरखौ हमनो हाया माला सोलायोबानो। बोथोरा ओरैबायदि दानो अखा दानो सान्दुं। दासान्दि जेनेबा गरमाथ दा गैथवा एसेबां माने अखाया बांसिन आरो।
गायनाय फुनायनि बोथोर जाहैबाय नालाय।
जोङो नोंथां माइ जथबा जों आबादनि बागै सावरायदोंमोन नालाय। जोङो माइ आबादखौ। गायनोब्ला जोङो मा मा खालामनाय थाङोन नोंथाङा नोंथाङा गोलावै एसे फोरमायलाय।
होम।
जोङो जैथुबा दा दैज्लां बोथोरनि समाव गायनाय फुनाय माइ गायनाय फुनायनि सम नङाब्ला दा बेखौ जोङो। मा माबायदि जागायजेननोफ्राय मावहैयो एसे सुंदयै फोरमायलाय
दा जेनेबा जों दा माइ गायनोबा जोङो फार्स्ट अफ अल जेनेबा जों खोथिया फोग्रोनांबाय हालेवनानै। बेनि उनाव गायग्रा हाखौ जेनेबा ट्रेक्टरजों खारायनांबाय।
औ औ नंगौ।
खारायनानै बेनि हाग्राफोरा सेवनांगोन आरोना। सेवनानै आरो। खेबसे एवबबाय।
औ औ।
बेनि उनाव सामार होबाय। सामार। नानै। फ्राइ खोथिय फु फुबाय गामिनि मानसि सानैसो लाबाय लानानै बेफोरबायदि गायबाय आरो।
औ।
माइ हरखायना ओमफ्राय बेयाव हासार होनाय जायो इउरिया पटास बायदिसिना माने हाया मोजां जानायनि थाखाय। बा जोंनि आबादा मोजां जायो खोनादों नोंथां
औ ओमफ्राय जोंहा जेनबा बे हाजिरा मावबाय बेफोर नोंसोरनि हालामाव बेसेबां सोलिगासिनो दंङो?
नोंथांनि सोंथिखौ आं मोजाङै खोनायाखै नोंथांना एसे लासै खोनाबाय दं सावनखौ
खोनाबाय नोंथां?
बुंं
ओ बे माइ गायनाय फुनाय समाव दे बैफोरो हाजिरा खामला मावो बा रुवाथि बायदिसिना माइ गाय नङा होमबा
उम
बैफोरनि पेमेन्टआ बा बैफोरनि हाजिरानि बेसेना बेसेबां सोलिगासिनो दङ नों
दा हौवा मानसि होननो थाङोबाथ' बिसोरनिया गामियाव जानाय बोथिसे थानानै ब्रैजौ रां आरो ओमफ्राय हिनजावफोरनिया थामजौ
थामजौ रां औ
उम बिदिनो जेनेबा बेखौ जेनेबा फिक्स होनना बुंनो थांना हाया जों गामि लाना गामि बा गुबुन-गुबुन जायगायाव बेसेनफोरा आलदा-आलदा जायो आरो
औ नोंथां आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंबावनोसै नों मा मिथिनायखिनिखौल' फोरमायदो जेनेबा जोङो माइ दाथ' गोलोम बोथोराव जोंहा माइ आबादाथ' जोंहा कम्पालसरि सोलिगासिनो दङ। दा बेवहाय जोंहा मा मा मुंनि ओ माइमोन मोननाय जायो माइ फिथाइ
माइयाथ' गोबां रोखोमनि दोङो दा बुंनो थांबा दा मानसिफोरा गायो जेरै रन्जित ओ अन्जना
औ
बिदिनो गोबां दङ आं उम बेखिथिखौल' बुंथ'बाय आरोना औ रन्जना औ औऔ औऔऔ
गोबां रोखोम
औ दा जेनेबा जोंहा बोथोराव जानो थाखाय बो जेनेबा माइब्रा जोसा बिख
औ माइब्रा जोसाबो गायनांगो जायो औ मोतलोब बोथोराव-बोथोराव जोंहा औ उनाव खामानि थाबावयो नालाय जेरै मागो समाव फिथा-फिथा जानो माबा जानो बेबादि
औ औ आलासि फुट उम देबुं नोंथां
औ नोंथां जेथुबा जोंहा, आंबो एसेबां मिथिया बे जोंहा माइ आबादाव सोरथबा जाय हासारखौ जोङो बिगियान आयदाजों सारो नङा होनोमब्ला,
उम
दा बेफोरो ओ बिग गियानआरि मा मा मा हासार दङ नोंथां जेनबा माइ आबाद मोजां जानायनि आरो मानो सारो? आरो माबे माबे हासारखौ सारो आरो मोनबेसे हासारखौ नों मिथिगौ आरो माबे समाव मा हासारखौ, सार नोंथाङा बे मिथिनाय बागै नोंथाङा फोरमायदों,
आंहाथ' बिनि सायाव ओरै गोथौयै एबसु, बेसेबां नलेज गैया थेवबो आं सा साज्रां बुंनोसै आं हानायखिनिखौ नामा, जेनेबा दा जों हा गुरै जानायनि थाखाय जोङो पटास सारनानै होयो नंगौना नङा, मा माबानो जेनेबा हा हाखौ माबा, सारायखांनानै, जेन हाया मोजां जायो आबादा जेनेबा माइखो गायबा जेन रो दैया सुलांनो हायो आरो हा गोराबाथ' रोजा सुनो हानाय नङाना,
औ नोंथां नंगौ नों
बेनि थाखाय बेखौ होनाय जायो, पटास ओ ओनफाय इउरिया हा हासार सान्नाय जायो,
इउरिया इउरियाखौ मानो थाखाय जानाय जायो नोंथां?
साननो जायो होनबाथ' आं जेबो बेखौ मिथिला, दा जों हायाव, गोबां जेनेबा हासारनि अनगायैबो जों गुबुन जेनेबा ओ, नोङो फुरा दनफोरबो बाहायनाय जायो, माना खानसि जिफोरा थैनायनि थाखाय,
जेखिजाया नोंथांनि नोंथां नोंनिसिम गोजोननाय थाबाय आरो नोंथांनि सोंलुखौ आं खोनानानै जोबोद मोजां मोनबाय आरो नोंथांखौ नोंथांनिफ्राय आं उनाव बिदिनो फिसा फिसा सोंथि मोनबावनो थाखाय आं नेनानै थाबाय नोंथां अके गोजोन्थों नोंथां
गोजोनथों